औ।
हेलौ औ खोनादों।
ओम।
दा जोङो जानाय-लोंनायनि बागै रायलायनोसै ना।
औ।
नोंथाङा मा मा जानो मोजां मोनो बेखौ खिन्थाग्रोलाय बर'नि बर'नि ओंख्रि औ औ।
ओ बिदिनो
मेना बेनो नार्जि, अनला ओमफ्राय सबाइ, साम' ओमफ्राय फाथो। दङ' आरो मेला
होम?
बे मैगंफोरनि गेजेराव औ संनो रोंगौ नामा माखौबा?
संनो फाथोखौ हायो ओमफ्राय सबाइखौ हायो ओमफ्राय बाखिखौ मोजां रोङा
अ जानाय-लोंनाय
जौ संनायखौ जौ संनायखौ सावरायदो।
बर'नि जौ संनायखौ
जौ संनायखौ आङो रोङा नोंथाङा रोंगौ नामा?
आं रोङा
नोंथाङा रोंगौ?
ओहो रोङा
अ
थेवबो गामियाव सावोना बेखौ नुयो
औ
नों नुफेराखै होनबाना
याव गामियाव सावनो होलाना
उम जोंनिया सावो सोरबा सोरबा बांसिनानो सावला सावनायालाय
उम
जौ फिसिनाय मोनलों फेरबाय नामा जुमाय जौ फिसिना दोननाय माइब्रानि मोनलोमफेरबाय नामा होनदां माइब्रानि जौ फिनायलाय
माइब्रानि
उम गाननाय जोमनायखौ बुंदो इबार हिनजावफ्रा मादि गानो हौवाफ्रा मादि गानो?
औ
खोनायाखै नामा